औ
खोनादोंना?
औ खोनादों।
दिनै नोंजों आबाद एसे आबादनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे औ।
अ नोंस्रा न'आव मा मा गायोथाय?
जोंहाथ' गोबां रोखोमनि आबादखौनो मावनाय जायो आरोना। जेनेबा फोथारनि आबादफोरखौबो मावो। बिदिनो बेसर सिबिं सबाय माने
अ
दालि - दालि गिदिर गुजि। गासैखौबो मावनायानो जायो आरो। आरो लोगोसे न'आवबो माखासे माने जानो थाखायबो बिदिनो मावनाय जायो। मैगं थाइगंफोर बेफोरबायदि आरो जानायजों लोगोसे जेनेबा अबेबा अबेबा खौ माने बुरजाबा थाय बाजारावबो लांनानै फानहैनाय जायो आरो ना।
अ सिबिंफोरा ओरैनो
औ
सिबिंफोरा ओरैनो बाजाराव फानहैबा बेसेसो गो मोनो? थाय फैसाफोरा।
बेसेखौथ' बुंनो हाया माने मालाबा समाव बेफोरो दामा मानो दावखोयो आरो मालाबा समाव बिराद गाहायाव थाङो। बेबायदिनो आरो माने अबेबा समावहाय नोङो माने आबादारिफोराहाय बबेबा समावहाय ओ माने गोबां लाबबो जानो हायो आरो माब्लाबा समाव लसबो जानो गोनां जायो आरो आबादारिफोरा बेबायदि आरो लाब जायोबाथ' मोजां जाबाय जेन'बा।
औ - औ।
बेफोर माने आबादजोंनो जों माने गोबां मानसिफोरानो न'खरखौ माने खुंनांनो हायो नालाय मोजाङै मोजां बिदिनो बेफोरखायनो आबादफोरखौबो मावनांगौ जेनेबा
औ थानांगौथ' आरो एफा एनै।
औ ओमफ्राय दा नोंस्रालाय जेनेबा मा मा मैगं थाइगंफोर गायो न'फोरावलाय?
जोंहाथ' ओरैनो हायाबो बारा बुरजा गैया। बे एसे एनै थानायावनो भिन्दि सबाइ बिदिनो लेसारि आरि गासिबो एसे एसे जानो आन्था गायो आरो बिदि फानलायनाय गैया। ओरैनो न'आव जानो आधाल'।
औ फानलायनाय जाया आरो बिदिबा।
ओहो।
अ बिदिनो एसे बुरजाफोर गायोबा सोरबाफोर गामिफोरावबो बाजाराव लाङाबाबो गामिफोराव फानहरनो हायोना
औ इखौनो सानदों दा आफादखौ एसे बिदि होननानैथ' एसे बुरजा खालामनाय जादों आरो।
औ हाफोरा बुरजा गैयाबाबो माने थिखाफोर आदिफोर लानानै मावनो हायो।
औ औ। सिगांहाय एसे एनैसो फानदोंमोन खोमा ओमफ्राय दा अखा हानानै आबादफोरानो गाज्रि जाजोबदों।
औ ओमफ्राय दा नोंसिनियाव नोंसिनि जायगायाव जेनेबा हासारफोरखौहाय न'आवनो बानायनाय हासारफोरखौ होयो ना रासायनारि हासारफोरखौ बांसिन होयो
बिब्दिनो न'आव बानायनाय हासारखौनो बांसिन बाहायो बाहायनायाथ'। आबादा एसे गाज्रिथार जायोबा रासायनारि हासारफोरखौ बायनानै होफैयो।
औ जेनेबा मोसौफोर दंखायोबा बोरमाफोर दंखायोबा माने बे मोसौनि खि बोरमानि खिफोरखौ होबाय आरो ना?
औ औ बिदिनो।
औ माने बोरमानि खियाबो बिराद मोजां आरो ना मोसौनि खि बायदियानो औ माने बे बेफोरखौ माने न'नियावनो ओंखारनाय जेनेबा बेफोरबायदि गोबोरखि आरो बोरमा खि बे होयोबा जेनेबा जानायावबो जोंहा जेबो प्रब्लेम गोलैया रावबो देहाफोरा माने मोजां थायो आरो बिदिनो
एसे देहायाव खैफोद लाबोनो नागिरोदां ना?
औ लासैनो अनेक माने जालाङो आरो बिदिनो
औ।
सिगां समफोरावथ' आगोलाव गोदो गोदायहायथ' बेफोरबायदि हासारखौ होआानोमोन आरो ओमफ्राय दासो गोदान मुगायाव माने बेफोरखौ गोबां बाहायनाय नुयो बेबायदिनो आरो सिगां समावथ' जों हालेवनायफोरावबो ट्रेक्टरफोरजों हालेवनायखौनो नुबाङामोन ओमफ्राय माने दानि जुगावथ' माने बांसिन मोसौजोंनो हालौवलिया ट्रेक्टरफोरजोंनो हालेवनाय नुयो आरो दानिया औ आरो जो आबादाबो माने सिगांङावबोथ' सिगांङाव माने जेबो हासार होआबाबो एसे मोजां जायोमोन आरो आगोलफोराव। नाथाय बिदिनो गोबां हासार होबोनाय बेफोरनि जाहोनाव माने दा हाफोरा गाज्रि जालां बाइ बेखायनो माने दा आरो आबादा मोजां जायाबाथाय आरो माने ओ रासायनारि हासारफोरखौ होनाय जायो आरो दानि जुगाव मानसिफ्रा।
ओं
बेबायदि
बिदि रासायनारि हासार बाहायनायनि थाखायनो
औ
बिराद खस्थ' मोनबायदां मानसिफोराबो बेमार आजार बांसोगारोदां
औ बेबायदिनो ओं गोबां माने खानाय मोननाय माने मोदोमफोरावबो बिदिनो बेराम जानाय आरो आयुफोरा खमायोना दानिया आरो थाब थाब माने थैयो आरोना मानसिफोरा। सिगांनि बायदि गोदोनि बाय बिदि माने बोरायख्रे बुरैख्रे बेबायदि थाबांलाया दानि मानसिफोराहाय।
औ गोदोनिया बिराद जोरोम मोनदां ना?
औ आरो ओरैनो जेनेबा नोंसिनिथिं जेनेबा ओ थालिर बागान नारें लेबु बागान बेफोरखौ बानायगोन नामा बानाया?
ओरैनोथ' थालिर बागानखौबो बानायो जोंहा न'आव लेबुआसो न'आव जानो आनथाल' दंङ।
अ थालिर बागानखौ बानायनायाव जेनेबा फाननानैबो माने रां मोननो हाबाय।
औ औ बेनोथ' माखासे माखासे न'आवनो जानो दोनबाय माखासेखौ फाननानै एसे रोखोमनि लाबानो जादों न'आव।
बिदिनो आबादफोरखौ मावोबा माने न'आवबो माने अनेक माने मुलाम्फा होयो आरो फाननानैबो गोबां रां मोनो। जेरै सिबिंफोरखौबोथ' जोंङो माने उम फिथा आरि जानायफोराव जोंनो नांखागौ मागोआवथ' माने बर'फोरनो थाखाय सिबिंखौ नांखागौ फिथा जानायाव। बेखायनो न'आव फोयोब्ला जानोबो हाबाय आरो फाननोबो हाबाय। नंङा होनबा?
औ नंगौथ' आरो।
आरो बेसरखौबो जुदि फोयोब्ला माने बेसरखौबोहाय न'आवनो ओ थाव बानायनानैबो जानो हायो।
औ
बाजाराव मारै बायनांगौनि जेबो गोनांथि थाया। बिदिनो गासिबो माने दालिफोर सबायफोर बेफोरबो बिदिनो
नोंस्रालाय-नोंस्रालाय दा खबायाय दंङना गैया न'आवलाय?
जोंहाथ' एबार गैया आर ना आगोल थांनाय बोसोरावसो दंङमोन बिदि दाथ' आरो ओ नै दैज्लां जालायबाय माइ गायनाय फुनाय दिन जालायबाय नोंसिनिथिं दा जेनेबा माइफोरखौ गायो ने नोंसिनिथिंबो?
औ गायोआनो।
अ ओमफ्राय खोथियाफोरखौ फोखांबाय नामा
खोथियाफोरखौ दा औ फोबायानो मानसिफोराथ' जोंहाथ' गाया जोंहानि गामियाव बिराद गायसोगारो आरो जोंहा हा गैयिनि थाखायनो गायनायानो जाया।
जोंनिथिंबो माने ओ फोखांबायानो फोनानै आरो दा माने हालेवगासिनो आरोना गायनो थाखाय जेब्ला खोथिया देरनानै मा होनो जेब्ला गायनायनि सम जागोन अब्लाथाय माने ग्रोब गायना होसि गोन आरो सोरबा-सोरबाथ माने गायखांबायानो आरोना।
अ अ नोंस्रालाय न'आव गायगोन ना गाया जाखो।
जोंहाबो गायो। गायनाया एसे बिदि
अ
आरो जोंनिथिंहाय माने बांसिन माबाखौ गायो ओरैनो माइब्राखौ एसे गायो जोसाफोर ओमफ्राय रनजितफोर बेफोरखौनो गायो आरोना। माइफोरखौ दा नोंसिोरनिथिलाय माबायदिखौ
जोंनियावथ' बिदिखौनो गायो रन्जित रनजित माइब्रा बेखौनो बांसिन गायो आसुवआ गोदोनि दिनावसो बांसिन सोलियोमोन।
औ आसुखोथ औ फोयोसो आसुखोथ
अ अम अम
अम दा माने गोबां माने न'खरफाफोराल माने आसु माइखौ फैयो आरोना। ओमफायो माने दा बेखायनो आसुमाइनि मा होनो दामा बिराद माने गोबां बांलांगासिनो होननानै मिथिनो मोन्दों आरो दा। बेबायदि अम बेफोरखोबो फैयोबा मोजां खिन्थु नाथाय दानि जुग गाव मानसिफ्रा माने बेफोरखौ फोबांलियानो बारा।
लासैनो खमायलांबाय नालाय रांङाबो बांलांबाय।
औ बिदिनो आरो बेफोरखौ फोनायनि जायगायाव दा सोरबा-सोरबा माने अनेक माबा माबि बागानबो बाना दोननोसै ना दाना। गय बागानफोर बिदिनो लबर बागानफोर। बेफोरबायदि आरो जेनेबा नोंसिनिथिंजाय साहा बागानफोरखौ
साहा बागानखौथ बिदि खालामानो। जायगायानो बे माइ आरि बे अम गय थालिर आबादखौनो बांसिन मावनाय जायो।
अ जोंनिथिं माने जोंनि जायगा थाराव नङा एसे जोंनि गोजानहां आरो बारा गोजाना नङा ओमफाय बेफोराव माने गायो आरोना सा बागाना एसे दङ। माने गोरान जायगा ना। बेखायनो आरो मोजांबो जायो जेनेबा बे फोरो। आरो बेफोराव माने जोङो बेफोरखो जेनेबा फाननानै गोबां थ रां दहनो हाखायो नङा होमबा? आरो बेफोर जायगाखौ माने समायना मोननानै मानसिफ्रा माने ओहोम बेरायनो थाङो नायनो थाङो आरो बिदिनो समायना सावगारिफोर सेबखांहैजायो आरो।
ओ नोंसालाय थांगोना थाङा जाख
जोंबो सम सम थाङो बिदिनो बोसोराव खेबसे बा खेबनै बिदिनो मालाबा समफ्राव ओरैनो थायोब्ला जों लोगोफोर ज जानानै थाङो आरो।
अ मालाबा साव सावगारि खेबजां खेब खेबजानो थांनांगौ नोंसि निखै।
उम आमफ्राय दा ओ माइ गायनाया नोंसिनिथिं जेनेबा अखानि दैजों गायो ना ओ बान्दोफोर दङ ना मथरफोरजों सारनानै गायो माइखौलाय?
बिब्दिनो बान्दो दङ बान्दोखौ थेनानै गायो जोंहानियाव अखायाबो बेनोसै नालाय। मालाबा बा हायो मालाबा हाया।
दा सावरायनायाबो गोबाव जाबाय दोनथनोसै नामा।
औ दे दे होमबालाय दोनथलायनोसै।